नोंथां औ नोंथां गोजोन हरनि नोंथांसिम गिबियावनो ओ खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हरनि मोजां हामलायनाय जासिबाय
थां नोंथांजों आं मोनसे गाहाय गोनां खोथा लानासो सावरायनानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
औ नो नोंथां बिदिब्ला ओ जोंनि समाजाव मोनसे गोग्गो समाज दानायाव दानाय दानायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां
औ दे नोंथां बिदिब्ला आंनो ओ फोरमायना होनोसै माबायदि जोंनि जों समाजाव गोग्गो समाज दानो हागोन बेनि सोमोन्दै
गोग्गो समाज दानाय होनना बुङोब्ला नोंथां आथिखालाव ओरैबायदि जानो हमबाय गोदो आरो दाखौ जों रुजुना नायोब्ला गोदोनि समा एसे आलादामोन नाथाय गेजेर ससेनिफ्राय ओरैबायदि गुबुंले जानो हमबाय जे गोदोनि आबै आबौमोननि बा आइ आफामोननि दिनाव जा बिसोरो समाजखौ गोग्गो लाखियोमोन गावब गावनि गथ' गथायखो जौ जुवा जौ जुवा सिगारेट बिरि बायदि निसा मुवानिफ्राय गोजानाव दोननानै गथ' गथायखौ सामलायोमोन रोंखा राखा नङाब्लाबो बेसोरो रोंखा राखा नङाबाबो जाम्बा जाम्बियाबो जोबोद मोजाङै सामलायनानै बै समहालागै दिनैसिम जोंखौ लाखिनो मोजां खालामदोंमोन नाथाय गेजेर समनिफ्राय नैबे जोंनि समाजाव जोंनि समाज गोदान समाज मुगायाव ओरैबायदि जानो हमदोंदि जौ जुवा लोगोसेनो निसा मुवा ड्राग्स बायदि लानानै इउस खालामनानै जोंनि समाजाव गोबां लाइमोनफोरानो गावबा गावनि जिउखौ गाज्रि लामाजों लांदो लोगोसे गावबा गावनो गावबा गावनो लोगोसे आन्दायदों थिग बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोग्गो समाज दानाय होननानै बुंनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन जे जायफोरा बिमा बिफा बेसोरो गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लायाखै। बिसोर अन्नानैनो गाव गावनि गथ'फोरखौ एंगारनानै होदो। बेनिखायनो बैफोरबायदि गथ'फोरानो दिनै समाजनि गेजेराव गाज्रि थासारिखौ लाबोदों बिनिखायनो आं बुङो जे आं खावलायो जे गासै गारजेन बा गारजेन बिमा बिफा बिथांमोनखौनो जायफोरा जागोन आरो जायफोरा सोलिबाय थानाय समाव बिमा बिफा बिसोर जेन गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लानानै जेन ओरैनो हगारनानै होआ जेब्लासिम गथ'आ जेब्लासिम गथ'आ मोजां गाज्रि मिथिनानै देरस्लाबा अब्लासिम गथ'खौ जेन मोजाङै लाखियो नङाब्ला बेबो गाज्रि लामाजों थांनायनि गोबां आसा थायो। मानो होनोब्ला जों गाज्रि मुवा बेसाद बा खामानिफोरावसो बांसिन थाब थाब गोसोखौ बोयो। मोजां मुवा बेसाद खामानि मावनाय थाब थाब गोसोखौ बोनो नागिरो। बेनि उफाय बा बेनि राहायानो जों गाज्रिसिम गाज्रिसिम फाङासिन थानायनि मोनसे उफायानो जाहैबाय जों गारजेन। बा बिमा बिफाया जेन गावनि गथ'खौ माबायदि रैखा रैखा खालामनानै गावनि गथ'खौ माबादि लाखिनो हागोन नैबे समाव दानि बिमा बिफाखौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना गथ'फोरखौ अननानै जेरै गारि गुरा बायदिसिना बायना होनानै बायदि बायदि गेजेर ससेयावनो गावबा गावनि जिउखौ आद्रायै खोमाना लानो गोनां जादों लोगोसेनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। जुलि लानायफोराबो गोबां बारानि सायाव बारा जानो हमदों। बेफोरनि बेलायाव गासैखौबो जों नायनो थाङोब्ला जों बर' समाजनि गेजेराव गोबांखौ नुदों। लोगोसेनो जोंनि आफादफोराबो गोबां नाजानानै बिथांमोना गोबां मोजां लामासिम मावबोगासिनो दं माबायदि खालामनांगौ समाज बेबस्थाया। माबादि जानांगौ। बेसेबां मोजां जानांगौ माबादि जायोब्ला जों मोजां बिथांमोना जोंनो सांग्रांथि होबोगासिनो। दं नाथाय दिनैसिम सेजौ पारसेन्ट बा सेजौ जौखोन्दो दिनैसम मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो नैबे समाव गले गले आं बेखौनो बुंगोन जोंनि आइ आफा बा जोंनि बिदा फंबाय बा बिमा बिफा गारजेन बिथांमोना जों गावबा गावनि गथ'फोरखौ बै गाज्रि निसा मुवा लानाय ड्राग्स बायदि बा जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थाहोनाया बिमा बिफानि आखायाव। लाखि नांगोनबा गाव बिमा बिफानि दायथ' होननानै आं बिखौ सानो बिनिखायनो जानो गोनां‌। बिमा बिफा बिथांमोनखौ आ बिनिखौायनो लंल्लखावलायो बारे बारे जेन गावब गावनि गथ'खौ खांदोंब्ला मोजाङै जोथोन ला जेन गथ'आ इयुनाव सासे जोंनि हारिनि मोनफाम साफा साफा। सम्पद जानानै थायो जेन हारिनि मोजां खामानि मावनो हायो। गावबो दावगालांनो हायो बेखौनो आं साननानै सानो आरो नोंथां। बिथांनि बादिब्ला माबादि जानांगौ समाज बेब'स्थाया बेखौ नोंथांनिफ्रायनोबो एसे मोनथिनो लुुबैबाय आं
औनथां। ओ समाज मोनसे गोग्गो समाज जानांगौब्ला आं नोंथां बुंनाय बादिनो ओ मा होनो जोंनि समाजखौबो जों दानांग्रााब्रा बिनि अनगायैबो जोङो गोबां। ओ मा होनो। जोंनि समाजाव मावनांगौ हाबा एबा सांग्रांथि होनो लागा समाजनि समखौ दोङो होननानै आं सानो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि समाजाव दिनै मा होनो सुबुंफोरा बुजिनो एबा माबानो मा होनो। सानदांथिनाया जोबोद खम आरो मानो होनोब्ला दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ मा होनो गिबियावनो बिमा बिफाया जोथोन लाया बैनि जाउनफोरावबो जोंनि समाजा जौगानो हायाखै होननानै आं सानो आरो जोंनि समाजाव मा होनो गोबां दासिमबो खाना फोथायनाय एबा जौ जुवाजों दाबो गोदो हाबना दोङो होननानै जोंङो बुंनांगोन। दिनै जोंनि ओनसोलफोराव मोजाङै नायनो थाङोब्ला। मा होनो नों मोनफ्रोमबो फुजा जेब्ला फुजा एबा फेस्टिभेल फिसा फैयो अब्लानो मा होनो जोंनि ओनसोलफोराव मेलाफोराव ओ जौ जुवाखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो नाथाय मा बेनि बेफोर नङाबानो जौ जुवा नङाबानो जोंनाव बेफोर मेलाफोरानो जाया मेला होनबाथाय मा जोंनि बर' समाजनि ओनसोलफोराव मा होनो बे जौ आरो जुवाया थाखाथारनांगोन होननाय बायदि मोनसे जादों आरो कालसार औ
बेबस्थायाव जोंनिया गाज्रि जालनो हमदोंसै।
औ बैफोरनि थाखायनो जों समाज बेबस्था एबा खुंथाया जोबोद गाज्रि जानो हमदों बेफोरखौ खौ जोङो दिनै फोसाबनो हानांगोन बेफोरखौ साफ्रोमबो जोंनि बर' औ बिमा बिफाफोरा बुजिनांगोन नाथाय ना जोंनि बर' बिमाया बिफोर बुजि मोना गाव दिनि जोङो बर' बिमा बिफाफोर बुजियाब्ला गावनि फिसाखौ बोरै समाजाव गोग्गो एबा मोनसे गोख्रों खालामनो हागोन बेखौ। बिथांमोनहा साननानै नायनांगोन आरो अब्लासो मा जोंनि। इयुन जोलैयासो मोजां जागोन दिनै ओ जोंनि उन्दै फरायसाफोरा दिनै मोजां जाब्लासो जोंनि इयुन जोलैयाव मोजां गोग्गो समाज खौ दानो हागोन बेफोरनि थाखायनो मा बैफोरखौ जोङो राहा लानांगोन मानो दिनै जोंनि मा होनो ओनसोलाव फुजा मेरा जायोब्ला बेफोरबायदि जौ जुवाफोरा मानो फैदों। बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन आरो। मानो जोंनि फरायसा गथ'फोरखौ जोङो सानफ्रोमबो। सांग्रांथि लाखिनांगोन बेफोरनिफ्राय मानो होनना बुङोब्ला। जों फरायसाफ्रानो जाबाय जोंनि समाजनि मोनफा मोनफा मा होनो ओ बिसोरनि जिउ होननानै बुंनांगोन बिथांमोनानो जोंनि समाज दागिरि मोनसे लामा--। बिथांमोना दिनै मोजां जायाब्ला उन्दै समावनो मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लायाब्ला बोरै जोंनि समाजा मोजां जानो जोंनि समाज बेब'स्थाया बोरै मोजां जानो मोजां जानो बेनिखायनो बेफोर ओ फरायसाफोरखौ जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनांगोन समाजाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगोन । बेफोरबायदिनो बेफोर गथ' ओ फरायसाफोरखौ जोङो गेदेर - गेदेर लेखा फरा फोरोंनानै गोजौ सोलोंथाइ ला होनानै जोंनि समाजनि साफा - साफा मोनसे अलंबार खालामनांगोन आरो बिसोरखौ हारिनि एबा समाजनि । अब्लासो मा जोंनि समाजा मोनसे गोग्गो जागोन थिग बेबायदिनो आरो गोबां बिथिं दंबावो जेरै जोङो मा होनो ओ फरायसालिफोराव जोङो मा होनो गोग्गो सोलोंथाइनि थाखाय जोङो फोरोंगिरि लानांगोन अब्लासो जोङो फोरोंगिरि मोजां नांगोन मोजां मोनफ्रोमबो स्कुलाव जोङो मा खामनांगोन साफा - साफा फोरोंगिरिफोरखौ जोङो होजोबनांगोन । साबजेक्ट अयसायै थिग बेबायदिनो जों गोग्गो सोलोंनो हागोन सोलोंथाइ होनो हागोन फरायसाफोरनो । आरो जों मा जोंनि समाजाव खाना फोथायनाय बे बैफोर खाना फोथायनायनि गेजेरजोंबो मा जादों जोंनि समाजा जोबोद गुबुनले जादों । मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव सोरखौबा नेवसिनाय, सोरखौबा मा होनो दायना रायनाय होननाय मोनसे जोंनियाव फोथायनाय दोङो । लोमजादों नाथाय मा जोंनि समाज सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय सासे सुबुङा लोमजादोंब्ला एबा सोरबा लोमजादोंब्ला बेखौ मा होनो गिबियावनो जोंनिया अजानियावसो अजा एबा नायखांग्रानाव थांगोन बिनि उनावसो बेमारा बारा - बारा जाबा डक्टरनियाव थांगोन । नाथाय सासे मानसियाव हमना ला दोनै मा होनो सिङाव उदै सानायनाय जादोंब्ला जोंनिया मा सोरबा बिनियाव मा होनो ओ गाज्रि - गाज्रि खालामदों बेखौ आरो उदै फोरा खायसे लिभारनि माबा जायो प्रब्लेम जायो बेखौ मा होनो पिटिलिबार होनना बुङो। आरो अखमियाव बे जायोब्ला मा होनो बे जाबाय गेसनिफ्राय जायो जेरै लोंनाय, जानाय ना, बेदर, बारा जायोब्ला बेबायदि पिथि लिबारा जायो ।जेरै जोङो मा लिभारा मोनसे हजम खामनो हायि जायो। जानानै बेहाय मा होनो लिभारा बुखांनानै उदैया देरो आरो सानाय जायो । बैफोरखौनो मा होनो बिनो औ - औ नोंथां हजम खस्ताव सक्तयाव खमायलाङो बे फैगोन मा होनो नायखांग्रानाव थांनानै मा होनो नायखांनाया बुंगोन ओ बे मा होनो बेनियाव सोरबा थिंख्लिजोदों होननानै बेखौ जारिगोन मुलि बुरखांगोन । थिग बेबायदिनो मा जोंनियाव फोथायो खाना फोथायनाय दोङो । नाथाय मा बिनियाव बे बेदर ना बेदर जानानै जौ जु जौ लोंनानैसो बिथांनि उदैया एबा बिथांनि लिभारा गाज्रि जाबाय बेखौ सानाखै बेखौ मेडिकेल आव लांनांगोन नामा बेखौ सानाखै बिथांमोना । नाथाय मा बारा - बारा जेब्ला सुबुंनि बेफोर बेरामिनि देहाया गाज्रिसिनाव गाज्रि हालोद जायोब्लासो मेडिकेलाव लाङो नाथाय मा डक्टराबो बेखौ फाहामनो हाया जायो आरो जायनि जाहनाव बिथाङा थैनो गोनां जायो। बा बे बेफोरबायदिखौनो मा होनो जोंनाव बेफोरबायदि खाना फोथायनाय दोङो आरो नाथाय जोंनावबा गिबियाव जोङो डक्टरनियावसो थांग्रोनांगोन माबा मोनसे जायोबा नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरखौ जोङो फोसाबनो हानांगोन जोंनि समाजाव अब्लासो मा जोंनि समाज से गोग्गो जागोन आरो । नङा होमबा नोंथां औ । दे बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाबो जानो हैबाय ।
अ दे नोंथां नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो गोबां गोबां फोरमायहरबाय बेनि थाखाय साबायखर थाबाय ।
अ थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथां दे